हेलौ नों थां
औ नोंथां खोनादों दे।
अ खोनादोंना मोजाङैनो?
औ औ खोनादों नोंथां।
मा खालामबाय दङ नोंथाङा?
दं जिरायनानै साहायाव।
औ।
नोंथाङालाय?
आंबो दङ दे। जिरायनानैनो।
औ नोंथां ओंखाम जाखांबायबा?
औ जाखांबाय नोंथाङालाय?
औ आंबो जाहांबाय नोंथां।
अ होनब्ला नोंथां
औ
आङो नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो जे आइ दानि सायाव सावरायनो साननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ औ
सावराय
औ नोंथां सावरायजागोन। नोंथाङा मानि बागै सावरायनो सानखो?
औ माने जोङो जेरैबायदि मैगं थाइगंनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ माने जोङो दा आथिखालावथ' जोंनियाव गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो नङा होनब्ला? न'खर न'खर ओ बिब्दिनो न'खर न'खर गायनाय मैगं आरो जोङो हाग्रा हाग्रा एबा बारिनिफ्राय मोननाय मैगंनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा गिबियैनो बुंना होदो एसे।
औ जेरै हाग्रानि बा न'नि मैगं न'नि मैगंखौनो बुंग्रोनो सानबाय आङो।
औ
जेरै जों न'आवथ' जानो थाखाय गासैबोथ' फोना लानाय जायोयानो। जेरै दा वै दिनाव जेनेबा मोननो थांनाय मैगंआनो जाहैबाय मेस्था बांगाल मेस्था जेरै जों मेस्था गोखै गोखाबो बुंजायो आरोना।
थो फाथो मोननाय जायो। जेरै लेस्रा
औ
दाथ' जोंहाथ' खुमब्राखौबोथ' मोननाय जाबाय नालाय खुमब्रा बेफोरबायदि ओमफ्राय हाग्रानि मैगं थाइगं बुंनो थाङोबा जेरै जोङो खांलु खांलाया जेरै मानाय मुनि फिसा, गिदिर दं नालाय मानै मुनि धिंखिया फादोर लेथा माइसुन दि खलम बिजौ
औ
हानि खलम
औ
जेरै जों थास आथिंबो जायो नालाय थास आथिं मोननो थाङो बिबार मोननो थाङो मेथखा बिबार जोंथ सोरबाया अनला जायो सोरबाया खारै जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ जायो औ नाजोंबो जायो आरो
औ औ आं नोंथां आं इसे इस से बावबाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंथ दा दैज्लां बोथोराव नआव गायनाय मैगं होनब्ला मैथायाथ था खाथारो नङा होनब्ला?
औ औ नोंगौ।
मैथा गोखै, मैथा बांगाल आरो मैथा सिख्ला।
औ
औ बेखौ आरो ओ लेस्रा लेस्राखौथ जों सबाय बिमा नामा होननाय जायो आरो न सबाय बिमा अ आरो फाथो।
औ
बे फाथोनिफ्रायथ जोंना नारजिखौ बानायनाय जायो होनब्ला न? औ फाथोखौ फो खानानै फोरानना लानानै जों नारजि बानायनाय जायो आरो।
औ
आ बिबदिनो आरो जोगोनार औ जोगोनार खुमब्रा
औ
औ आरो खांख्रिंखला
औ
गोबां बिदिनो जोङो गायनानै जानो हायो आरो। अ आरो बिब्दिनो हाग्रायाव मोननाय मैगं होनब्ला जोङो मानबायनाय मैगं जेरैबायदि हेलायसि
औ
औ आरो मान्दिया
औ
अ आरो बिब्दिनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव बि बिब्दिनो दाउ फेन्दा बिदिबो होननाय दङ आरो।
औ औ
औ आरो गराइ मैगं इदिबो होननाय दङो गराइ सालाय होननानै।
औ औ
औ आरो बिब्दिनो जोंनियाव टनडल मैगं बिदिबो होननाय दङ आरो फांसे ओ बे जोङो दैसा दैसाफोराव मोननाय जायो आरो बांसिनै
औ औ।
आरो सोरनिबा फुख्रि फुख्रिफोराव जों बेखौ मोननाय जायो आरो
औ।
जारि बिलाइ जारि बिलाइखौथ जों जानाय जायोना
औ औ औ जायो।
बेखौथ'जों नादो जाब्ला जोबोर गोथाव जायो
औ।
औ बिब्दिनो आरो बे जे थास थास मोनसे दङ' मा थास होनोमोनथाय बेखौ सुगोनाङा?
औ बेखौ बिनि मुंखौ आंबो बारा मोनथिनाय जायाखै।
औ बेखौ आं मोनथिगौमोन र बावगारनानै थाबाय आङो
औ।
बेखौ माइबा थास होनोमोनले
औ औ।
औ बे थासखौबो जों जानाय जायो
औ।
बेदरजों जाब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो आरो मैखौ हुम
औ।
औ मैखंफोरखौबो जानाय जायो दिंखिया थास आरो थास गोसोम बेफोरखौ जों थास बिथराइफोरखौबोथ' जों हाग्रानिनो मैगं होनना बुंनो हागौसि
औ औ।
औ आरो थास आथिं थास बिबार
औ।
गोबां मैगं दोङो आरो जोंना हाग्रानियाबो जानो गोनां
औ।
माना मुनि बेफोरखौबो जों जानो हायो आरो
औ हायो हायो।
देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो बे
औ नंगौ।
मेफ्राय मैगं जानो हायो आरो जों बेफोरखौ खांथिंनानै गोथाव जायो आरो उम।
बेनि गेजेराव‌ जों सिंग्रि मोग खैखौबो जों जानो हायो
औ औ सिंग्रि मैखिखौ औ।
बेखौ ना जों जाबा माने मोजां मोनो आरोना
औ औ गोथाव जायो आरो। बिबदिनोथ' जोङो न'नि पटलफोरखौबो दा जों मोननाय जायो होनब्ला न?
औ औ नंगौ
अ पथल थाइबें
औ
थाइबेंखौथ जों नआवनो गायनानै जानो हायो
औ भल, जिंखा
औ भल जिखा
औ
आरो गोबां बिब्दिनो आं दा गोसोआव फैजोबाखै र
उम
बिब्दिनो दङ अ जेरैबायदि बान्दा कबि, अलकबि फुलकबि बेफोरखौ जों मेसेंआव मोननाय जायो
औ औ
फा लाइ आरो औ फालें बेखौ मा होनोथाय बिदरुद जे बुंनाय जायो बेखौ बरजों मा होनोब्ला आंबो मिथिला बेखौ
औ
बिब्दिनो आरो गाजर
बिन
हबिन फान्थाव
औ
गोबां बेसर बेसरफोरखौथ जों जानाय
जायो जायो जायो जेरै जों धरम फुलखौबो जोङो बेखौबो जा जों एवनानै जाजायो जायो
औ धरमपुला जोबोद मोजां देहाफोरनि थाखाय बेफोर बेफोर जों हाग्रानि मैगङा मोजां आरो देहाफोरनि थाखाय मानि जोंहा हासारबो होनाय जायाना
औ
ओ बेनि थाखायनो मोजां आरो
औ
ओ होनब्ला नोंथां मोनसे सोंथि सोंनोसै नामा आङो?
औ दे नोंथां सोंजागोन
जोंथ दा माने दानि जुगाव गोबां सुबुङानो बेराम आजार जायो आरो ना
औ
बेखौ माने जानायनि थाखाय जायो होननाय जायो
औ
ओ नोंथांनि बायदिब्ला मा माने बि
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो दानि जु जुगावथ' फ्राय भागानो जों माने बायना जानाय जायो नङा होनबा?
औ औ नं
बिसोरो माने साननै सानथामावनो जेनेब बा माने फाननो हानाय बेफोरखौ माने बेफोरनि खुबिदाखौ नाय गिरो आरोना बेफारिफोरा जेरै फ्राय ओंख्रिखौनो बिस जेरै माने हासार मुलै बेफोरजोंनो फि भिटामिन बिफोरजोंनो बिसोरो माने आबादखौ मावो आरो जाहाथे बिसोरो थाब थाबनो जेनेबा बिसोरो फाननो हायो।
औ नंगौ।
जेरै जोंथ' न'आव बेबायदि मैगं थाइगं गायोबाथ' जोंनिया जेरै जोंहा मोसौनि खि गोबोरखिजों गोबोर खि बुङो। बेफोरखौ जोङो जों बेबायदि भिटामिन बा बायदि बायदि जों हासार बेफ-बेफोरखौथ' जोंथ' जों होनाय जाया जों न'आव गायोब्ला।
औ नंगौ
जों जेरै गोबोरखिखौ जों सारो जोंहा बिनि थाखायनो बेफोरनि फ्राय जों माने मैगं थाइगंखौ जों माने देरहोनानै बा बिफांखौ जों थाब माने मोजांनि माबाखौ जों मान ने बेफोरबायदिनो खालामो आरो
औ औ
बिसोरो बायदि बायदि मुलै भिटामिन हा सार बेफोरबायदि सारनायाव आंनि साननायाव बेफोरनिफ्रायनो आं जायो होननानै सानना लायो आरो।
औ औ
नोंथाङा नोंथांनि मिनथिनाय खौ एसे सावरायजागोन नामा?
औ माने आथिखालनि आरो गोदोनि होनब्लाथ' जोंना बहुद फाराग नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि गोदोनि सुबुंफोराथ' जोबोद बोसोर थांनानै थायोमोन आ रो नाथाय दा आथिखाल मुगायावथ' जोङो बारा बिदि बोसोर जोरनाय सुबुंफोरखौनो नुनो मोनलिया आ
औ औ।
फाल'सै। बिब्दिनो बिनि जाहोनानो जादों आथिखालनि बांसिन सुबुङानो रुनानै जायो।
औ।
आरो बेफोरो हाग्रा बंग्रानि मैगं आरो बिबदि आथिखाल मुगावथ बिदि बाजार बा बिदि होननाय बुस्थु बेफोरनो गैयामोन आरो ना।
औ औ।
ने सुबुंफोरा बिदि गाव गावनो नायगिरनानै जायो आरो न'आवनो गायनानै जानाय
औ।
औ आरो रुनानै जायोमोन। बिथांमोनखौ जों थालिफोरखौबो रुनानै जायोमोन होननानै खोनानो मोनो
औ औ औ औ।
बिसोरो थाव थाव बुस्थुखौबो गोबाङै जायामोन आरो। गोदोनि मानसिफोरा दिनो थावखौ बारा जायामोन रुनाय जायोमोन आरो बे मेफ्राइ मैगं जे होनो खारै होनानै जायो।
औ।
औ बेफोरखौ बांसिन जायोमोन आरो।
औ औ।
नाथायथ' दा आथिखालनि मुगायाव जोंनिया थावफोराबो माने लगायदेरनाय बेफोरदि ओंखारनो हमदोंना।
औ।
बेखौ जोंनि दानि सुबुङा गोबाङै जानाय जायो आरो बिब्दिनो मैगं थाइगंआव हासार होयो।
औ।
फोरा गेदेर गेदेर जानो थाखाय जोङो भिटामिन होनाय जायो बेफोरनि थाखायनो जोंनिया दा आथिखाल मुगायाव गोबां सुबुङानो बेराम आजाराव गोग्लैदों आरो।
औ औ।
औ आरो बेफोरखौ जोङो सोखानो होनब्ला बायना जानायखौ खमायनांगोन।
औ औ।
जारै बिद भिटामिन होयो मैगं थायगं जों जानो नांगोन आरो।
औ नोंथां जोंना समा जाबायमोन नामाथाय?
औ दे नोंथां। मा होनब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे।